औ खोनादोंना नोंथां औ औ आं नोंनाव मागो दमासिनि सोमोन्दै एसे नोंनिफ्राय मिथिनो लुबैदोंमोन ।
औ मागो दमासिआ जेनेबा बा माने आसामनि मोनसे गुबै फोरबो ।
औ
बेनिनो जेनेबा मागो दमासिखौआव ओ मा मा होनो जानुवारि हारि माहानि मब गेजेराव जेनेबा जिथाम जिथाम जानुवारि बेफोराव गोल्लैनाय जायो आरोना मागो दमासिया बिदिनो फुस पुस माहानि जोबनाय दा जोबनाय ओ खालारनिफ्राय मागो दमासिनि से नै बिदि खालारसिम फालिनाय जायो आरोना बे समाव माने आबाद आबाद दैखांनाय जायो थ गासैबो न'खराव माने माइनिफ्राय माइनि आंखाल जाया आरोना थ गासैबो न'खराव जानाय लोंनाय थायो जानाय लोंनायनि जेबो आंखाल गैया बिदिनो जेनेबा आबाद मोननायखौ रंजानो थाखाय बिदिनो जेनेबा मागो दमासिखौ फालिनाय जायो आरोना आरो मागो दमासियाव बेनिफ्राय माइरंजों बानायनाय फिथा माबा माबि बिदि सावनानै जोङो माबायो जेनेबा जानाय जायो बिदिनो ओमफ्राय आरोबाव नोंथाङा माबा बुंनोबा
आरो नोंसोरनिथिं मागो दमासियाव बैलागुर होनोदि मोनसे जिगाबजों बानायनाय बेखौ दा बानायगोन ना बानायला
बेलागुरा माने बिदिनो माबा बानायो माबाफोरा लाइमोनफोरा बानायनाय जायो बिदि जेनेबा जोंनि जायगायाव न' न'खर न'खर बानायनाय बिदिथ' जेनेबा गैया आरो ना हुदा नाथाय गामियाव मोन मोनसे लाइमोनफोरा बानायो बेवहायनो खाथि खालानिफोरा जेनेबा सायहैयो आरोना बिदिनो जेनेबा फुङाव मालाबा आङो बिदिबो नुनो मोननाय मोनदों सोरबा मागो दमासि मागोनि एक थारिकाव सावनाय बेल बिलागुरखौ आरो सोरबाफोर माबायाव दमासिनि जोबथायाव माने बिदि सावनाय दमासि माने से खालारनि सिगाङाव पुस माहनि लास
पुष्ट मासनि लास्टाव सावनाय जायो औ
आरोबाव नोंथां माबा फोरमायनायबाव नोबा
आरो बे बेलागुरखौथ' माइ जिगाब आरो औवाजों बानायनाय जायोना
औ नंगौ
आरो बे दिनखालिनो जे न'खरनि बारिनि बिफां लाइफांफोरखौ जे खायो मानि थाखाय खायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
बिदिनो आङो नुदों आरोना जिगाबजों खानायखौ होन्दोंना नों थांङा गय बिफांफोरखौ थाय बिदिनो बिफां फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौ खायो मानोना जेनेबा बेेनो जेनेबा इसोरनि सेराव आर'ज गाबनानै बे मोजां फिथाइ मोनथों ओं बिदि साननानैनो खानाय जायोदां खानाय जायोदां
अ अ मोजां फिथाइ थाइथों बे बेफोरबायदि बिदिना औ आरो नोंथांनिथिं मागो दमासिब्ला मा मा जायो जेनेबा बेदरा मा माखौ जायो
बेदराथ बेनो जेनेबा बर' नालाय जोंना अमाखौथ' जाखागोनानो ओमफ्राय बिदिनो न'नि दाउफोर थायो ओमफाय ना आरो मागो समाव दै रानोना बेहाय ओमफ्राय फुख्रिफोरनिफ्राय ना मोनथिनाय जायोथ' गोबां ना जानाय जायो
औ
बेनो
अ आरो मा होनो मागो दमासिखौ ओरैनो नोंसिनिथिं सानबेसे फालिनाय जायो
ओ ओरैनो जेनेबा सानथामखौ फालिखागोननो फिथा सावनाय फिथा सौनाय सानखालि ओमफ्राय फिथा सावनायनि अखानायै सानसे पुस माहानि थाबावो ।
औ
एक थारिक मागोनि एक थारिक बे सानथामा फालिखायोआनो बेनिफ्राय आरो बेनि उननिफ्राय आरो आलासि दोनसि फैनाय बिदिनो आलासि सोंनाय बिदि जायो आरो ।
औ बैलागुरखौ मानि थाखाय सावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
बिलागुरखौ बिदि मानो थाखाय होनोब्ला आङो माने इमोनबो माबानो फोरमायनो रोंनाय नङा खोमा जायखिजाया जायखिजाया नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बेखौ ।
बैलागुरखौ मानि थाखाय बैलागुरखौथ' ओ ओरैनो मा होनो माइ आबादा जेनेबा गोदोनि मानसिफ्रा बुङोमोन आरो । ओ बे माइ माइखौ जे मारा हो खांनानै जिगाब जिगाब बेफोरो बेफोरखौ बेफोरखौ ज' बुर नुयै नुयै न' न' खांनानै बेलागुर लुनाय जायो पुस मासनि साननै साननै बे माग मासनि साननै सिगां सावनाय जायो मा बुथुमनानै नुनाय जायो आरो बेखौ आरो ओ बुङो मानसिफ्रा बेलागुर सावनायाव बे लावखार होनो जे ओ ओ जेनेबा लावखारफ्रा गोदो बे बेलागुरखौ लुजेनदों जाहैदों । आरो बे सोरनो जि ओ मानसिफ्रा सोरबा सोरबा माबा मा होनो बोर बिनायफ्रा जाफुङो होननानै बुंनाय जायो।
औ
औ बेलागुराव जि जि बोर बिदों बेनो जाफुङो होननानै मिथिनाय जादों आरो आरो बेखौ फोथायनानैनो दासिमहालागै बेलागुराव ओ फुल प्रसाद हैनानै बोर बिहैनाय जायो आरो सोरबा सोरबा बुंदों जा फुङो होननानै अ बिनि थाखायनो साव सावनाय जायो होनना बुंदोंमोन बिदि होननाय खोनादों आरो ।
अ बेनिफ्राय आरो जेनेबा
औ
आरोबाव माबाफोर फोरमायबावनो ना नोंथां मागो दमासिनि सोमोन्दै?
मागो दमासिनिबो सोमोन्दैथ' ओरैनो ओ
जेनेबा फिथा सावनायनि सोमोन्दै फोरमायजागोन नोंथाङा ।
फिथा सावनायनि सोमोन्दैथ' जोङो फिथाखौ मागो पुस मासनि लास्ट खालि देयो माइब्राखौ देयोना? औ ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथा दङ जेरै थावनि फिथा होनो एन थाबोनो आरो ओ फिथा लावदुमखौथ' जों म मागोआव जाया नामा होननाय खोनादों आरो ।
आंनो जायखिजाया खोनादों जाया होननाय खिन्थु जोंनि जायगायाव जानाय जायो आरो
मोसौनि फाफ्लियाव दुमालु जायो होननानै जों मिथिनाय जादों आरो बे बैसाग मागोआव फिथा जायोब्ला मोसौनाव दुमालु जायो होननानै खोनादों आरो। गोदोनि आबै आबौआ बुङोमोननो उम।
आरोबाव नोंथाङा जेनेबा एन्थाब फिथा सावनायनि ओ।
एन्थाबनियाथ' गिबियावनो अन खौ देनानै माइरंखौ देनानै अन खालामनानै लाबाय।
उम।
अ आरो बे अनखौ एकदम मिहि मिहियै सानद्रिजों बा बे लबारनि दा दानाथ' बिदिनो माबा थायोना सालिग्रा थायो लबारनिबो बेफोरजों सालिनानै। उनखौ मिहि मिहियै खालामनानै औ सानद्रि बेजों मिहि मिहियै सालिनानै जेनेबा दोनबाय दोननानै आरो गिबियावनो सिबिंखौ एवनानै देनानै लाबाय।
औ।
आरो बिनि उनाव सोरबा सोरबा साराय बाहायो सोरबा सोरबा थावान थावा बिदि बाहायो। बेहायनो एवो आरो बियावनो आरो एवनायाथ' ओ अनखौ अनखौ होबाय होनानै गारबाबा आखाइजों होयो। ओ आंथ' बांसिनानो गारबाजों होयो गारबाजों होनानै एसे फेनलाबाय फेनलानानै आरो बे अननि सायाव सिबिंखौ मोजाङै होबाय। आरो बेखौ थननानै थननानै बेलथायनानै होबानो बे बेखौ जाजानाय जाबाय आरो बेनो
अ औ औ जोंना जोंनाबो एनथाब।
औ आरो दैनि सिथाव होनबाथ' ओरैनो दै दैजों बे आथाखौ अनखौ नानानै बिदि लादुरा खालामनानै नाफ्लेबावो आरोबाव। दाब्ला दाब्ला खालामो बेखौ आरो दैयाव होयो दैयाव लायनो थावआव होयो बेखौ खौनो दैनि थावनि सिथाव होनो।
औ औ।
ओमफ्राय नोंथाङा मिथिगौ ना जेनेबा आ दानि जुगावथ' दिंखि बा उवार बारा बा बाहायलाना बे मिसिनजोंसो ओ माबाखौ अन गुनदैखौ बानायो होननानै
औ
माने मेसिन जों बानायनाय अन गुनदैआ एनथाब फिथा जानो नागिरा । माने बेवहाय आथाया रानलाङो ।
ए
नोंथांमोनहा दिंखि बाहायो ना उवाल बाहायो?
जोंहाथ' ओरैनो बांसिनानो उवालखौ बाहायो । उवालजों उवालजों देनाय ओ एनथाब बा फिथाफोरा गोथावसिन जायो होननानै जोंखौ मिथिनो मोनदों आरो । आरो ओ जि ओ मेसिनजों देनाया बांद्राय आथा जाया । आरो ओ रस औ रस गैयि जायनो औ नोंथां थांमोनहालाय माजों देयो?
मा होनो बे ओ माबाया मा होनो? जेनेबा उवालनिख्रुइ दिंखिजों देनाया माने एसे सर' सर'सिन माबा गोरलैसिन जायो खोमा ।
आंथ' मिथिया आं नुफेराखै आं दिंखिजों देनायखौ दासिमहालागै नुदों ।
माने दिंखिखौ आथिं थिंजों गानाय जायो । आं माने जोंनिजा दिंखि दं नालाय । ओमफ्राय आथिंजों आं गानाया जेनेबा आंनि बादिबा इजिसिन आरोना नों आखाइजों एफा एफा ओ मा होनो गिलिर गाहेन होनोना देग्राखौ?
औ औ
गाहेनखौ एफा गिलिरै थिखांबाय थानायनिफ्राय आथिंजों दिंखिखौ बेनो माने गानाया माने इजिसिन मोनो आरोना आङो नुनायाव माने आंबो उवाल गाहेन बाहायफेरनो मोनाखै आरोना । जोंनिजा मानोना खिल' थायो । अ समा जाबायमोनथ' दोनथ'नोसै नामा? दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दे औ ।